औ खोनानो हादों।
ओ
औ
ओ दा नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन ओ जोंनि गामि ओनसोलाव लामा सामा दालांफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हागोन लामा बा दालांफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हागोन जोंनि जायगाफोराव माबायदि ओ बे दालां बा लामाफोरा जानानै दङ
औ नोंथां
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो जोंहा लामाफोरा दङ गोदो जेब्ला जों सावरायगोन जोंनि जायगाफोरा जोंनि बर समाजफोराव गोबां बिबिदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि दङमोन एसेबांबो नखरफोर गैयामोन आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला नखरफोरा बांबोबाय मानसिफोरा सुबुंफोरा बांबोबाय जोंहा लामानि गोनां थि जाबाय आरो बिबिदिनो हाग्राफोरखौ सनस्रायनानै लामाफोरखौ बनायनानै लानाय जाबाय नाथाय जोंनि लामाफोरा थेवबो एसेग्राब मोजां नङामोन बा साबसिन नङामोन जेब्ला अखाफोर फैयोमोन अब्ला जोंनि लामाफोरा जोबोद गाज्रि जायोमोन नङासै? आरो जोंनि जोंनि खाथि खालाव गोबां बिबिदिनो ओ दैमाफोर दङ जि दैमाफोर खौ बारनो गोनां जायोमोन बिथिं जोबोद समायसानि गेजेरजों स्कुलफोराव थांनायफ्रा बा गुबुन जायगाफोराव थांनायफ्रा जोबोद खस्त जायोमोन मानोना दालांफोरा गैयामोन नाथाय जेब्ला जोङो दिनै नायगोन जोंनियाव दालां थानायखाय बा जोंनि लामाफोरा ओ मोजांखाय जोंहा साबसिन जाबाय थांनो थाखाय जोंफोरो उसुबिदा मोनलिया। नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
अ नोंथां ओ आगोलनि बायदिहाय जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनलिया बहुद ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आगोनो जोङो लामाफोरखौ गामिनि सुबुं माहारिफोरा सनस्रांनानैसो लायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बियो रायजो नाङैनो बा सरखार बिथांमोना जोंखौ दिनै सुबिदा होदों बेखौ जोंनो मोजां बनायनानै होदों आगोल जोङो लामा गैयैनि थाखाय लाइमोनफोरा फरायसालियाव फरायनो हायामोन फरायसाफोरा मोजाङै फरायसालियाव थांनो हायामोन दैज्लां बोथोराव अखा हानानै लामाफोरा रिमिनला जाना थायोमोन। थिग बेबायदिनो एसे अखा हायोब्ला दालां गैयामोन बे दालांखौ जोङो बारनो हायिनि थाखायबो खायसे फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायखौ नागारदों सोरबाया नागारालासिनो बेनि ओ जायखौ जोङो औवानि दालां होनना बुङो बे औवानि दालांखौ जों बनायनानै लानानै बेजोंनो बारलांदोंमोन जाय जायखौ जोङो बुंनो हायो गोदोनि सुबुंफोरा जोबोद
दुखु खस्थयै बेबायदि लामा दालांनो थाखाय सहायनांदों औ नाथाय दानि जुगावहाय जोङो नुनो मोनलिया जे अबावबा लामायाव दै थानाय औ अबावबा दैमायाव दालां गैयै औ बिदि नुनो मोनलिया।
जुगाव हाय
जुगावहाय गोबां जोंनाव सोलायनाय फैदों औ दिनै जोङो गोबां गिदिर गिदिर दालां ब्रिज बायदिखौ नुनो मोनो दिनै जोङो लामा होननानै बुङोब्ला
आगोलो लामाफोरा अन्थाइआलिमोन नाथाय दिनै फर लाइन थु लाइन बेबायदि पाकानि लामाखौ जों नुनो मोनदों खायसे गामिफोराव जों नुनो मोनदों इथा जायखौ जों ब्लक होनना बुङो बेबायदि ब्लक जाबनाय नुदों। गोबां बेबायदिनो जोंखौ खायसेया हेल्प खालामदों सोरबा खायसेया बनायनानै होदों बेबायदि गोबां जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव लामा गैयिनि थाखाय दालां गैयिनि थाखाय फरायसालि जोंनियाव गामि ओनसोलाव फैयामोन नाथाय सोहोर ओनसोलाव बेफोरबायदिया आखोलनिफ्रायनो दं लामाफोरा मोजां दालांफोरा मोजां बैनि थाखाय बिथांमोननि फिसा फिसौफोराबो मोजां
जां
मोजाङै सम बायदियै सहैयोमोन सम बायदियै थांनानै थांनो हायोमोन लामाया मानो होनबा मोजांमोन बै समावनो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव एसेबां मोजां नङैनि थाखाय जों सम बायदियै फरायसालियाव मोनहैनो हायामोन। सम बायदियै जोङो बबेबा अफिसफोराव थांनो गोनांब्ला मोनहैनो हायामोन मानो होनोब्ला जोंङो लामाखौ बारलांगोन नाथाय दालां मोनगोन दालां मोननायनि उनावबो जों मालाबा हाइया जायो एखनब्ला आगोल आरो नाव जायखौ जोङो बैथा बैथा गैयिजो जोंखौ खायसेया बारहोयोमोन। बेबायदिखौ जोङो आङो गोबां नुदों जेनेबा जोंनि गामियाव। बेबायदिनो गोबां दङ सुबुं सहायनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबोब्ला आगोलथ‌ गामिफोरा हाग्रा बंग्रा सोमोन बे हाग्रा बंग्राखौसो सिफायनानै न खालामदों न खालामनायनि उनाव नांगौ जानाय लामा बे लामाखौ बनायना लादोंमोन हाग्रा सिफायना
औ नाथाय बे लामायाबो मोजां नङामोन औ
हाग्रा बंग्रामोन नाथाय बे हाग्रा बंग्रायाव दिनै साखोन सिखोन जानो हमबाय मानो होनोब्ला दिनै औ बादायलायनायनि मुगा बेनि थाखायनो गावबागाव न'नि लामाखौहाय मोजां खालामबाय बेनि उनाव गामिनि लामाखौ मोजां खालामबाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि लामा बेफोरदिखौ जोङो मोजां जानायखौ दिनै नुनो मोनदों ओ दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो ओ बुंबावनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोंनि लामा बा दालां माबायदिमोन ना नाथाय दोनैनि दिनाव माबायदि जाखो बेफोर मोजां जानायनि थाखाय साबसिन जानायनि थाखाय दिनै गोबां सुबिदाखौ मोनबाय नाथाय गोदोथ' उसुबिदामोन नाथाय दिनैनि दिनाव बा गोबां सुबिदाखौ मोननो हाबाय फरायसायानो होन बा जायानो होन मोजाङैनो जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हानाय जाबाय जों बेखौ मिथिदों आरो नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय आरो बे मोजां बाथ्रा थारैनो दिनै बे लामाफोरा मोजांखायसो दिनै सम बायदिहै सम बायदिहै जेराव थांनो गोसो बेयावनो सम बायदिहै सहैनाय बिदि जाबाय मानोना लामाया मोजां लामाया गाज्रि नंलिया आरो लोगो से दैमा दैमाफोरावबो जोंहा दिनै मोजां मोजां दालांफोरखौ मोननो हाबाय जेराव जेबो सुबिदा गैया नाथाय दिनैनि दिनावबो नायनो थाङोब्ला जोंनि खाथि आथिखालाव किसु मबे लामाफोरा गोबाव गोदोनो बनायना दोननायखाय गोबां समाव गाज्रिफोरा थायो आरो बे गाज्रिफोरा थानायखायनो माब्लाबा समाव उसुबिदा जायो आरो फोरखौ साखोन सिखोन बा मोजाङै खालाम खालामनो थांखिफोरबो लाग्राफोरबो गोबां दङ आरो बियो जोबोर मोजांनि बाथ्रा जोबोर मोजां मानोना लामाया एसेग्राब गोनांथि बा दालांफोरा एसेग्राब गोनांथि थि जोंनि गुबुन जायगायाव थांनायाव दा जोंनि लामाफोर बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि जायगानि नोंथांमोननि समाजनि लामाफोरा माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगा फोराव लामाफोराव जेबो उसुबिदा बा मोजां नों मा सानो
औ नोंथां हागोन ओ गोदोनि बायदिहाय एसे अखा हायोब्ला लामायावहाय रिमोन्दला जानानै थानायखौ जों दानिया नुनो मोनला बेखौबो जोंना साखोन सिखोन खालामग्रा गामि ओनसोलावहाय ओंखारबाय
ओंखारबाय औ आगोल बेबायदिखौ साखोन सिखोन खालामग्रा सुबुं गैयामोन औ गैयामोन मानो होनोब्ला जोंनाव आइजेंबो
थानांगोनथ बै समावहाय जोङो आइजेंखौनो नुनो मोनाखैमोन बेनि थाखाय जोंनि लामाखौ रिमोनदा जानायखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोनबाय दिनैनि दिनाव लामायाव एसे रिमोनदा जाबानो बेखौ साफा खालामो बेखौ साखोन सिखोन खालामो जोङो फरायसालियाव जोङो गु बाजियाव जोंखौ टिसारहा फोरोङो अब्ला जों बै समावहाय लामा दालां नि थाखाय जोङो जि रिंगायाव मोनैयोमोन नाथाय दिनै गु रिंगायाव क्लास ओ बेनि से घन्टा बा थामजि मिनिट बे सिगाङाव जोङो दिनै मोनहैनो हायो। मानो होनोब्ला दिनैनि ओ लामा दालांफोरा जोबोर मोजां जाबाय। साखोन सिखोन खालामग्रा सुबुंबो मोनग्रा जामबाय जोङो बेखौ दानि सुबुंफोरा फरायसालियाव फरायनानैनो बे साखोन सिखोन खालामनो गोसो जाग्रा ओ जोङो नुनो मोनबाय आगोल जोङो गियान फरायसालि फरायनो मोनाखैमोन लामा दालांनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो बे खामानिखौ मावनो जोङो आखायाव लायाखैमोन नाथाय दिनै जोङो गियान फरायनानै जों गियान मोननाय लोगो लोगो लोगोनो दिनै लामा दालांफोरा साखोन सिखोन जानो हमबाय। बेबायदिनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों गामि ओनसोलफोरावहाय बेबायदिनो लायरायै लायरायै जोंनि स
जोंनि समा जाबायमोन नोंथां। औ
नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथाङाबो गोबां आंनो मिथियै बाथ्राखौ मिथिहोबाय। दा बेबायदिनो नोंथांजों इयुनाव रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नोंथाङा जोबथारनायाव मैगं। बुंगोन नामा?
जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो बिफोरो सैथो बाथ्रा गासैबो दिनै जोंनि बे थांना थानायाव थारैनो जोंनि लामाफोर बेफोरो मोजां जानो नांगौ अब्लासो जोङो जेबो उसुबिदा गैयालासेनो थांनो हागोन दा नोंथांदों सावरायनानै बिनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। जिफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय मिथिनो हाबाय आरो जोबोर गोजोननाय मोनबाय बेखौनो बुंनानै आङो सावरायनायखौ दोन्थनो सानदों जोबोर जोबोर साबायखर। बरायबाय नोंथां। हा-हामबायसै। दे।